हेल नोंथां औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
औ जों दा सानफ्रोमबो जिउ खुंनाय राहानि सायाव एसे सावरायनो नागिरदों। नों थाङा जों जिउ खुंनायनि सायाव एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां। ओ जोंनि जिउ खुंनाय बुंनो थाङोब्ला ओ जिउ खुंनाया जाबाय ओ गावनि गावनि नखरनि बागैबो जिउ खुंनाय जायो। जेराव गावनि जिउ बुङोब्ला ओ गुबुन नखरावबो थाफायो नालाय जेरै जों जिउ खुङोब्ला खस्थ' मस्थ' खालामनानैबो गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय जोङो ओ खस्थ' मावनाय जायो। जेरै गुबुन गुबुन खामा नि जेराव हाजिरा बा फालांगि, बेफोरबायदि खस्थ' जों जिउखौ खुंनाय जायो।
औ औ
जों गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय बिदिनो गोबां खामानि दं आरो जों ओ बे खामानिखौ मावनानै जोङो ओ थाइसे थाइनै रां खामायनानै गावनि जिउखौ बा गावनि उखैैनायफोरखौ बा गावनि न' खरनि थाखाय हेफाजाब खालामनो थाखाय बिदि खाम खस्थ' खामानि मावनानैबाबो जोङो खुंनांगनो गोनां माब गोनां जायो आरोना। खुंनांगौ गोनां जायो। बिदिनो आथिखालावथ' दा गो बाङानो ओ दानि जुगाव बिदि खस्थ' खालामनाया एसे खमायनो हमदों मानोना आथिखाल आथिखालनि जुग नालाय दा ओ बिदिनो साख्रि बा माबा मोनसे खामानि मावनानै ओ गावनि जिउखौ खुङो। गोदोनि बायदि बांद्राय बि आबाद मावनाय बा मानाय मानानै खस्थ' खालामनाय हाजिरा खालामनानै माबानाय बे एसे खम खमायलांनो हमबाय आरो। अब्लाबो खायफा खायफाया गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय माव मावनांगौ जायो। दुखु खस्थ'नि गेजेर जोंब्लाबो बेबायनो गुबुन गुबुन खामानि मावनानैबाबो बेफार फालांगि बा हाजिरा बिदिनो गोबां खामानि दं गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय जोङो दुखु
औ औ
औ
औ जोङो जिउ खुंनाय राहा होनबा जोंनि सानफ्रोमबोनि खानि मावनाय आनो थारो। खोनादोंना नोंथाङा? औ सानफ्रोमबोनि जिउ खुंनाय राहाया जाबाय आबाद मावनाय हिनजाव माहारिफोरा सि दानानै थाइसे थाइनै आरजियो खोनादोंना नोंथाङा? औ बेफोरजोंनो न'खर सालायो गावसोरनि जानाय लोंनाय बायदिसिना गाननाय जोमनाय बेफोरखौ गावबा गावनो दिहुनन्ना लायो। हौवा माहारिफोरा फोथाराव आबाद मावनानै बायदिसिना फसल गायनानै
हेल' नोंथां। खोनादोंना नोंथां?